नोंथां खलुमबाय नोंथां,
औ नोंथां औ ।
ओ नोंथाङा दायो फ्रि दंब्ला जों बेबायदिनो बाथ्राफोर सावरायनो हागोन ना नोंथांजों?
औ हागोन नोंथां औ
औ होमबा नोंथां ओ आङो मोनसे आयदा लाना फैनायानो जाबाय बिदिनो जुलि बा जोङो हाबाबो होनो जोंनि माबायावहाय गोसोआवहाय आरो लोगोसे से जों इंराजियावबा म्यारिज होननानै बुंनो हायो आरो । दा दानि आ आथिखालनि जुगावथ' गोबां बेबायदि जेनेबा जुलि जानायखौ जों नुनो मोनो गोबां धोरोमाव गोबाव बेबायदिनो जुलि जानानै नाथाय जों दिनै जोंनि माबानिखौ रायलायनोसै आरो जेनेबा
औ
ओनसोलफ्राव माबाददि बिदिनो जुलि खालामनाय जायो । बबे जायगायाव माबायदि जुलि खालामो आरो बिनि खालामनायनि माखासे ओ ओंथिफ्रा मा बेफोरखौबो जों सावरायनोसै आरो नोंथां नोंथाङ मा बुङो होमबा?
औ औ औ नंगौ औ
होमबा नोंथाङा एसे फोरमायना होगोन नामा? नोंथांमोननि ओनसोलाव जुलिनि माबाखौ माबायदि खालामनाय जायो
औ हागोन नोंथां औ ।
औ'
ओ जुलियाथ' माने सुबुंनि मोनसे एंगार हायि नेमखान्थि जाहैबायना नों
औ नोंथां
औ बेयो माने गोदो गोदाय समनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे गोनांथार रों मोनथाय जाहैबाय । ओं सार माने मोनसे समाव माने जेब्ला सम' जायो अब्ला सासे हिनजाव होननो थाखाय सासे सासे हौवा आरो सासे हौवा मानसिनि थाखाय सासे हिनजावनि गोनां जाखायो।
औ नोंथां
औ माने बर'फोरनि गेजेरावथ माने गोबां बिदिनो माने जुलिफोर दङना जेरै समाजनि नेमखान्थि बायदि लायनाय माने हाबा जानाय बेफोरबायदि आरो गोरजिया औ ओमफ्राय खारस ननाय थाबाय
उम
खारसननायाबो माने गोदो गोदायनिफ्रायनो माने बरफोरनि गेजेराव सोलिबाय थानाय हाबा आरो बोनालायनाय बोनालायनायाबो मोनसे बर'निनो हाबा बेबो माने गोदो गोदाय समनिफ्रायनो औ जों मिथिनि मोनथिसयै सम मनिफ्रायनो माने सोलिबोबाय थानाय हाबा आरो बेफोरबो आरो दंखा हाबनाय हाबा फुंखा हाबनाय हाबायाबो गोदो गोदाय समनिफ्रायनो माने सोलिबोबाय थानाय
ओ दंखा हाबनाय हाबा माने इसे दंखा हाबनाय हाबा माने एसे बिजिर ना होगोन नामा नोंथां ससे ओरैनो लाइन मोननै मोनथामबा मोनसे बेबायदि
माने दंखा हाबनाया जाहैबाय बे ओ जि जुलि जाहांनानै माने हौवाया हिनजावनि नआव थां खान थाहैनाय आरो
अतसा सा सा सा
बिदिनो माने हाबा जाखांनानै जेला हौवाया हिनजावनि न'खराव एबा हिनजावनि बिमा-बिफाजों माने जयै हाबा ज माबानो जेला संसार जाहैयो।
आतसा जंखा हाबना होनना बुंनाय जायो आरो औ औ
दोनखारलांनाय हाबा दंबावो आरो बर'फोरनि गेजेराव ओं दोनखारलांनाय हाबायाथ गोदो गोदायनिफ्रायायनो आरो दासिमबो सोलिबाय थायोना
उम उम दाबो सो सोलिनायखौ नुबाय थायो। दाबो दा नायनो थाङोबाथ बहुत बारासिनसो जानानै दङ बायदि मोनदां
मोननै न'खरनि गेजेराव जेला गावसोरनि गेजेराव माने गोरोबलायनाय गैया एबा गावसोरखौ माने हाबा होलायनायाव रावबो माने राजि गैया बेफोरनि गेजेराव जायो आरो आरो मोनसे जाबाय समाजनि नेमखान्थि बायदियै समाजनि नेमखान्थि बायदियै हाबा जाना नाय माने बयजोंबो बिनि न'खर आरो बेनि न' खर आरो सासे सेंग्रा आरो सिख्ला माने बिसोर माने गोसो गोरो लायनानै जुदि गावसोरो हाबा जालायोब्ला बिसोरो माने बेखौ माने समाजारि हाबा बुंनाय जायो आरो माने समाजजों गोरोबलायना नै बयजोंबो मिनथिस्लायजानानै हाबा जानायखौनो माने समाजारि हाबा बुंनाय जायो औ ओरैनो नोंथाङा नोंसोरनि ओनसोलनि हाबाफोरनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? ओरैनो दानि आरो गोदोनि हाबाफोरनि माखासे फारागफोरखौ गोदो माबायदि हाबा जायोमोन आरो दा माबायदि औ
औ निस्सय फोरमायनो हागोन जेबो मबा गैया गैनायालाय गोदो बिदिनोथ ओ फ्रायनो जोङो समाजारि हाबाखौ नुयोमोन नोंथाङा अलरेडि बुंलांखाबाय बिदि बे ओ बेलेग एक्सट्रा हाबाखौ जों फ्राय नुनो मोननाय जायामोन आरो बे दोनखारलांनाय हाबाखौ जों नुयोब्ला। ओ बिदिनो ओनसोलाव सासे बा सानै बेबायदि जरासे बा जरानै सोनांसिगोन नोंथां जरासे बा जरानै बेबायदिनो दोनखारलानायखौ जों नुयोमोन नाथाय बोसोर नङा बोसोरनै बोसोरथामजौ बिथ' बहुद खममोन आरो बेदनो खारलांनानै हाबा जाहैनाय दा नाथाय समाजारि हाबा जानाय आरो गामियारि हाबा जानाय बेख्रो आङो बहुद बिदिनो लोगो मोनबोदों गोदो सिगांनि जुगाव नाथाय दानि जुगाव ओ थां नायोब्लाथ' जों गोबां रोखोमनिबो नुनो मोनसै माने बिदिनो गावजों गाव बिजिरसालिफोर दङदा बिजिर सारफोराव बिदिनो जुलि जानानै अबावबा थानाय मानाय सरखारनि नोजोरावसो जुलि जानाय नाथाय समाजारियाव जुलि जानाय बेबायदि नङा आरो आरो समाजावथ' बेखौ माने बारा एसांबो गनायनानै लाया फोबायदि हाबा जादोनो माबादोंनो नङा होमबा नोंथां नोंथांमोनथिंबो थारैनो बिदि जा जानांगौ खोमा औ नोंथां
अं
आरो नोंथां ओ बेबायदिनो समाजारि हो जि जुलि जायो बहायथ' अ माने न'खर गंनैजों ओ मिलायनानै न'खर गंनैनि जि आ ओ जोहोलाव आरो जोहोलावजोजों नायलायनानै बिदिनो हाबा जायो उसमाजारि हाबाखौथ' बुंनाय जायो लोगोसे माने ओ दानि जुगाव मा जायो माने ओ सेंग्रा सिख्ला बा जोहोलावजों जोहोलावजोजों मोजां मोनलायनानै न'खराव बुंलायनानै दानायखौबो जों दानि जुगाव नुयो आरो बिथांमोना समाजारि सु हाबा जानायखौबो जों नुनो मोनसै दानिया बिदिनो आरो फायेना दानि जुगाव ओ बिदिनो नुनो मोनसै आरो जेनेबा ससे सेंग्रा सिख्लाजों गोसथोलायबाय आरो बिजोनो लोगोसे जुलिनि इमाबा जाहैबाय आरो नौ ओ बिदिनो गोथार जुलि हिसाबै बिथांमोनहा जुलि जानायखौ नुनो मोनदों आरो लोगोसे बिदिनो गोबां बिदिनो जुलि गामियारि जुलि जानायबो जों नुयो गामियाव बिदिनो न'खर गंनै गोरोबलायनानै जुलि जानायखौबो जों नुनो मोननाय जायो लोगोसे ओ आरो गोबां बिदिनो गोजान गोजान जायगायाव बिथांमोना समाजा बिबियाबो जायो आरो बिदिनो गोबां दंबायो आरो बिथांमोननि ओ नेमखा- थियाथ' गोबां जायगायावनो गोबां बेलेक बेलेक जायो नङा होमबा नोंथां नोंथांमोननि एरियायावबो बेबायदि ओनसोलावबो बेलेक बेले जायो लो-लोगोसे गोबां दोरोङारिफोरखौ
औ बोनालांनाय हाबाखौबो बांद्राय नुनो मोनलायला आथिखालनि मुगायाव
गैलाबो नोथां बे दानिया जुदि ओ बोना लांनायनि खौ खालामोबा सरखारारनिफ्राय मोनसे माने बिराद गिदिर मोनसे साजाखौबो जों नुनो मोननाय जायो आरो जुदि सरखारा मोनथियोबा औ नंगौ नोंथां बिदिनो गोबां जों बेबायदि नोंथां दानि बुंनाय बा- यै नुबोबाय नुनायाबो आरो बेखौ जों फिलबो खालामबोबाय आरो बिजिर सा- खालियावबो जों बेफोरखौ गसंनायखौबो नुबाय बिनि थाखायनो नो नोंथां। बिदि माबाफोर जादों नामा सिगां माने-
अह आथिखालावथ' ओरैनो ओ बांसिन मोजां मोनलायनानै हाबा जानायल' बांसिन नुनो मोनसै- ना नोंथां।
अह नोंथां जेनेबा सेंग्रा सिख्ला राजि जानानै बेबायदि माबानाय आरो-
औ बांसिन आथिखाल मुगायावथ'- गावसोर सेंग्रा सिख्लाानि गोरोबलायनानै हाबा जानाय। जे ओ-ओं मोजां मोनलायनानै हाबा जानाय। बुङो ओ जायखौ मबेखौसो बांसिन नुनो मोनसिना आथिखालनि मुगायावथ'- आरो आथिखाल मुगायावथ' खारसननाय खारसन्नाय जुलियाबो गैनो थांलिया- गोदोथ' सासे सिख्लाया सासे सेंग्रानि न'आव थांनानै माने हाबा-
ओ नोंथां ओ आं बेखौनो बुंनो सानदों माने ओ नोंथां खोनासंलाय- उनाव बे- जुलिया माने सेंग्रा सिख्लाजों लोगो लाज्लायनाय- जेनेबा बे फार्स्टआवनो आं बेखौसो बुंनो सानबावबाय आरो- खनसेबाव ओ जि जुलि होनो- बे जुलियाथ' मानसिनि जिउआव खनसेल'सो जायो आरो खननै जुलि जानाय लोगो-लोगो बे माबा मोनसे से ओ जानो हागौ। दुखुआव दङ' माबा मोनसे सुखुआव दं नङा माबा मोनसे खहा जानानै बिथांमोनहा माबानि थाखाय- जुलि जादों होननानैसो साननाय जायो सेकेण्ड जुदि खेबनि थाखाय जुलि जायोबा- फार्स्ट जि जायो गिबियाव जि जायो बे माने गोथार जुलि होननानै- नै खुमासिनाय जायो आरो-आरो- जि बे- गोथार ओ जुलि जायो। नङा होमबा नोंथां बहाय गोबां माने- माबानि ओ-ओ गेदेमा सुबुंफोरनि बा- गोजौ आनान गसाइनिबो मो माखासे बोर थाबाय नङा होमबा नोंथां। लोगोसे बिदिनो- गनायनिबो गोबां बिदि थाबाय बिदिनो- गोबां नेम खान्थिफोरबो दं जेरै नोंथांमोननि माबायाव एसे एसेबाबो बेलेग जागोन जोंनि एरिया अह जोंनि ओनसोलफ्राव एसेबाबो बेलेग जागोन- नाथाय माने मोनसे खोथाखौ आं बुंनो सानो बे जि- न'खर आ आइजोखौ दानहरगोन बि- थांमोननि दुखुआ आं एखेखौ नुनो मोनो आरो जानो हागौ बे नोंथांमोननि ओनसो माबायावनो जानो हागौ। एरियायावनो जानो हागौ ओनसोलावनो ओमफ्राय जोंनि ओनसोलावबो जानो हागौ नाथाय बेखौनो आं नुनो मोनो आरो- होमबा नोंथांनाव आं मोनसे सोंनो सानबाय बिदिनो नोंथां नोंसिनि- ओनसोलफ्राव बिदिनो दानिया फ्रायानो- ओ बे जुलि जानाया खम जाबोदों बायदि मोनदां- फ्रायानो बिदि फरायनायाव बांसिन जानाय बायदि नुदां। नोङा मा नुदों दा दानि जुगावहाय
औ माने फारागखौथ' आं माने गोबां नुदों माने- गोदोनि समाव जेब्ला हाबाखौ जायोब्लाबो- बांसिन बिदिनो ओ दल फंखा लानानैबो जायोमोन। नाथाय आथिखालनि मुगायावथ' जोंना मानेबा अबेबा-अबेबा गामि बबेबा। जायगाफ्राव माने हाबा जायोबा जोंना बांसि- सिन मिसिनारि बुस्थुफोरसो बाहायो माने दामग्राफोरखौ खौबो जेरै बक्सफोरखौसो बाहायनाय नुनो मोनो-
औ नोंथां।
आरो हाबा जानायनि बेलायाव बुंनो थांब्ला माने गोदोनि समावथ'- हाबाखौ जाखाथारोमोन नाथाय आथिखाल नंगौ माने बांसिन हाबाखौ खम जायो आरो बांसिन माने मानसि माने गोबां बैसो जाजासिम थानायखौबो बांसिन नुनो मोनो
औ अबा नोंथांसिम ओ बहुद बिदिनो गोजोननाय थाबाय नोंथां फैगोन समफ्राव बिदिनो थां जों बिदिनो जोंनि हारिनि माखासे गिदिर गिदिर सोर माबाफोरखौ लानानै जों रायलायनो मोनगोनदां होननानै आसा थाबाय आरो नोंथां । ओमबा जों दिनै रायलायनायखौ बेसिखिनिआवनो फोजोबनोसै नामा? औ दे होमबा नोंथां गोजोननाय थाबाय अ
औ अ